खुलिनाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायगासिनो दङ नोंथां। ओरैनो रादाब फरायगासिनो दङ।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आथिखालनि बर'नि माखासे जेंनाफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो? बिदिब्ला बर' हारिनि माखासे जेंना फोरा आं नोंथांनो बेखौ सुंद'यै फोरमायनो नाजानोसै नोंथाङा गोसो होनानै खोनासंदो आरो नोंथाङा जुदि माब्लाबाफोर इयुनाव
नोङो सान मोनोबब्ला बर' हारिनिामानि माव आ खालामनो बे
माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै बे जेंनाया जोंनि बर' हारिनि गासैनावबो गैजोबा नाथाय बर' हारिनि बांसिन एबा मेज'रिटि पपुलेसन एबा अनजिमायावनो दङ होननानै बुंजायो नोंथां। जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनाया दासिमबो गामि गामि जानानै द दं आरो नोंथां बेखौ दासिमबो गामि गामि फोथायनाय जायो नाथाय टाउन सोहोराव थानाय गोरों गोरा बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ फोथायलिया। नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा फोथायनाय फोथाया मा होनो लेखा फराय नाय गैया नालाय नोंथां बेनि थाखायनो दासिमबो गामि ओनसोलाव
खोमसिबो थायो आरो नोंथां बेबायदिनो माबाफोर जेंना जायोब्ला जेरै लोमजानाय साजानाय जायब्ला बेफोर बिसोरो बिगियानखौ फोथायनायनि अनगायै बिसोरो मा गामिनि अजा बेसाद फोथायनाय ज नोंथां नाथाय जोंङो टाउन सोहोराव बेबायाददिखौ नुनाय जाया। बेनो बेनि जाहोनानो जाबाय जोंनाव गोग्गो सोलोंथाइ गैयै। आरो जोंनि माखासे जेंनाफोरा जाबाय गामि ओनसोलफ्राव बेखौ बांसिन ननो। जायो बेबायदिनो जों बर'आ आबाद मावनानै जाग्रा हा रि नङा होमबा नोंथां बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो दिनैसिम बो आबादजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै आबाद मावनानैनो जिउ खुंनानै थांनानै दङ। नाथाय दिनैसिमबो मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दङ जोंनि बर'फोरा दासिमबो गोदो आबै आबौमोनहा जेरै हालौवबोयोमोन मोसौजों नांगोलजों खदालजों दासिमबो माखासे बर' सुबुंफोरा बै आदबजोंनो आबाद मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों जेरै बुङ थाङोब्ला माइ बोथोराव माइ गायनो थाखाय मोसौ आरो नांगोलनि मददै हालेवनाय जायो बेबायदिनो बेसर गायनाय समाव एबा थारुन गायनाय समाव बेबायदि बिदिनो जोङो मोसौ आरो नांगोलनि मददै हालेवनाय जायो आरो नोंथां।
आरो बज थ्ला जोंनानैसिमबो बि आजावनानै लाखि जाय
जाहोनाव जोंहा मोसौ आरो नांगोलजों हालेव्ला गोबां समनि आं आंखाल जायो अ आंखाल जायो नोंथां। आंखाल बुंनो थाङोब्ला जोंहा लस जायो एबा खथि जायो। नाथाय जोङो मा दासिमबो
बे
फान जायोब्ला अखा हायि जायोब्ला माखासे जायगाफोराव जोंनि बर'फोरा दै सारा मेसिनजों बै जोंनि अखाखौसो नुबाय थायो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय अखाखौ बेफोर जेंनाखौ दासिमबो गामि ओनसोलाव नुनाय जायो आरो आरो मोनसे आथिखालाव जोंहा नुनो मोनगासिनो जे जौ लोंनाय नांगौनि बारा जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोद जौ लोंनायखौ नुनो मोनदों जौ ज फरायनायनि फारसे गोसो होआ जौ लोंनानै गफबनानै थानाय। बेबायदिखौ गामि ओनसोलाव नुबोबाय थादों आरो जुवा गेलेनाय जायखौ बुङो थास गेलेनाय बे बे जाथायखौबो जोंनि गामिनि फुजा ओनसोलफोराव बेफोरखौ समाजा गाज्रि गथ'फ्रा आरो नाय जुवा गेलेनाय बेफोरखौसो मा खालामो बिसोरबो फल' खालामलायो बा मानि लाङो आरो नोंथां बेबायदिनो दंबावो जोंथिं गामिथिंजाय दासिमबो मा मैहुर खालामनो नागिरो आरो नोंथां आरो
आरो माखासे जाय हगासिनो दङ ह
मैहुर खालामनाया जोंनि टाउन सहराव गैलिया टाउन सहराव गोबाङैनो जौगानाय जाबाय दि मैहुर खालामनाया जोंनि थाखाय गारजि एबा मिथिंगानि थाखाय गारजि बेफोर जाबाय मोनसे मिथिंगानि सम्फद आरो नोंथां मानो होम दासिमबो जोङो गामि एरियायाव एबा गामि ओनसोलाव रबार लानानै गोबां बाथुल लानानै दाव गावनाय हाग्रानि जिब जुनार एन्जरफोर होसोनायखौ नुयो आरो नोंथां दाव गाव्ला जोंहा माखासे बुस्थुफोरा गोमालाङो जेरै मोननो थाङि दाउफोर जायखौ बुङो जेरै हर्नबिल बेफोर दाउ फ्रा जोंना मा गोमानो लांनो हमबाय आरोबेबादिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंना दंबावो दाउ जाय बे बुहुमाव गैलिया बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय दाउफोराबो मा खम जालांनो हमदों आरो गामि गामि ए दंबाबो गामि गामि फैला हाग्रा गोथौ गोथौल' थासै बेबायदि बुंनो थाङोब्ला दाउथु गुलदुब होननाय दंमोन दाउथु फेथाल होननाय दंमोन बेफोरो मा गामि ओनसोलाव नुनो थांलाले आरो खम नुसै आरो दाउस्रि दाउलुर बेफोरखौबो मा खम नुसै आरो जोंहा बुंनो हाबावगोन जे हाग्रानि जेरै सेसा बेबायदिनो बेफोर बुसथुफोराबो जोंनि हाग्रा ओनसोलनि एबा गामि ओनसोलनिफ्राय खम जालांनो हमबाय बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै दंबावो जों जोंहा मोदै आरो सम सम जोंहा खोनानो मोनबावो मै गावनाय बेबादि नाथाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां खोथा मानो होमबा बे हाग्रानिसम्पदसो जों बेखौ खौ होबथानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नोंथां आङो सुंद'यै आंनि बिबुंथिखौ लाखिबाय अब्ला नोंथाङा बुं माबाफोर बुंनो सानदोंमोन ना नोंथां जे जोंनि बर' हारिया बोरै फैनायमोन आं नोंथांनाव एसे सोंनो लुबैदों जोंनि बर' हारिया बबेनिफ्राय जोनोम जानायमोन आरो फैयै फैयै बबे बबे जायगायाव रायजो जादोंमोन आरो दिनै बियो फोयै फोयै दिनैसिम माबोरै सोलिनानै दं बेखौ आं नोंथांनाव सुंदयै मिथिनो सानदों आरो
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा माखासे बर' हारिनि जेंनाफोरनि बारै फोरमायनानै होलांनो थाखाय अ बर बर'आ सोर? एबा बर' हारिया सोर? आं बिनि बारै नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलांनो सानबाय बर'आ आथिंखालाव जोङो आसाम हादरसा सोनाब बंग' अरुनाचल
ओ ओमफ्राय बांलादेस हादर आरो बेजों लोगोसे नेफाल हादर बेफोराव दाब दाब जायगायाव गोसारनानै दङ ओ गाहायै जोंहा आसाम हादरसेयावनो बांसिन बर' हारिया गोस सारनानै दङ
बर' हारिया सोर होननानै बुङोब्ला बर' हारिखौ जोङो ओ जोंनि लेखा बिजाबफ्राव लिरनानै गारबोनाय दंदि बर' हारि बर' हारिया ओ सा सिन' थिबबुथान फोलेरनि ओ मंग'लिया हारिनि मो मंग' लियान फोलेरनि मोनसे जाथि होननानै जोंना गोबां बिजाबफोराव लिरनाय दङ। बेजों लोगोसे बर'आ अबाव जोनोम जाजेननाय होनबा जों हा बर'आ
ओ सिन'थिबबुथान होननाय मोन- जायगा आरो बेजों लोगोसे बर'आ साइनायाव थानाय हवां ह' आरो इयां सिकयां बे दैमा सेराव गिबियै रायजो जाजेनदोंमोन होननानै मिथिनाय जायो बेजों लोगोसे बेयाव रायजो जानायनिफ्राय बर' हारिया लासै लासै ओ हारिया जौगाबोनानै एबा सुबुं अनजिमाया बांनानै बे इयां सिकियां दैमा सेरनिफ्राय ओ ना नामायबोनानै ओम ओ हिमालय हाजो बारबोनानै आसाम फारसे रायजो जाफैदोंमोन होननानै गोबां बिजाबफोराव लिर मख'नाय दं। बिनिफ्राय गाहायै बर' हारिखौ जोङो आसाम हादरसेयावनो मोननाय जायो आसाम हादरसानि गिबि थागिबि महरै बर' हारिखौ मिथिनाय जायो आसाम हादराव बर' हारियानो गिबिसिन रायजो जाजेनदोंमोन बिनिफ्राय बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोङो बर' हारि नि माखासे सिनाय थि एबा दोरोङारि बेफोरखौ जोङो मिथिनो नांगोन बर' हारिया आ बर' रावखौनो रायलायनाय जायो। ओह बेजों लोगोसे बर' हारिया ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरा जाबाय बर' हि-हिन्जावफ्रा दख'ना जोमग्रा आरो बर' हौवाफ्रा गामसा बिदिखौ गाननाय जायो। बेजों लोगोसे बर' हारिनि जानाय लोंनाय बिनि बफारसे बारैबो इसे मख'नांगोन सुंद'यै बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबा ओ नाफाम
अनला स'बाय अमा नारजि नार जि अमा सबाय दाउ अनला दाउ बेफोरनो गाहाय। बर'नि गाहाय जाग्रा बेसादा जाबाय अमा बेदर। बर'फ्रा बांसिनै अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो। बेजों लोगोसे बर'नि दोरोङानि
खु-खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बागुरुम्बाखौ बुंनांगोन। जायखौ जों बाटारफ्लाइ दान्स होननानैबो मिथिनाय जायो। बेजों लोगोसे बेखौ बर'नि बागुरुम्बा मोसानायाबो मोनसे आरो बेजों लोगोसे बर'नि दामग्रा देग्रा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुनि
मख'नांगोन, बेफोरनो जाबाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं। ओ बेफोरनो। बेजों लोगोसे जाबख्रिं, गंगोना बेबो थाफायो ओ बर' हा हारिनि गुबै धोरोम एबा ग' बर'आ मा धोरोमखौ फालियो होननानै बुङोब्ला जों बाथौआनो बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि गुबै धोरोम बेजों लोगोसे आथिं गालाव बाथौ धोरोमजों लोगोसे गोबां धोरोमनि बर'फ्राबो आजावनानै लाबाय। ओ जेरै ब्रह्म धोरोम, ख्रिष्टियान धोरोम, हिन्दु धोरोम बेफोरखौबो आजावनानै लाबाय। बेजों लोगोसे बर'हा मोनसे समायना रमायना उम हारिमुवारिजों
मोनसे
गेबेेंसा हारि महरै आसामाव रायजो जाबोगासिनो दं। आथिंखालाव बर'फ-बर'फोरा गोबां जौगाबोबाय। ओ बर'फोरनि
नो होन एबा दामनाय देमनाय मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बायदियावनो गोबां बर'फ्रा दावगानो हाबाय। ओ बुहुमाव मोनसे बर'आ गेरेमसा आरो महरै सिनायथि मोनबाय। बेजों लोगो से मख'बावनांगोनदि जोङो बर'नि गाननाय जोमनायनि मादाव आर'नायाबो मोनसे बेयो मोनसे नेरसोन बर'नि ओ बेजों लोगोसे आरो दंबावो जोंहा ओ बाथौ बर'नि बाथौ धोरोमाव जायखौ जों सिबियो बे बाथौ धोरोमाव